अ नोंथाङा जेराव थाङाखै नामा?
जेरावबो थांनाय जायाखै थांनायालाय
अ नै आं दा इभिनिं सासे लोगोआ दहाय थिनथायाव खान्थाल जानो लिंहरनानै थांदोंमोन।
ए ए
जानानै एबसिनि इभिनिं अवाक खालामनानै फैबाय आं
गोमोन ना गोथां जाखो
गोथांसो
गोथां
औ न'आवथ' गैखाया नालाय
औ औ।
ओंखायनो लेंंहरनायखाय जाहैदों जों ज' लोगोफोरजों।
औ
खान्थालाबो गोथाव मोननोसो जानो नोंथाङा जानो गो गोथाव मोननो मोना खान्थालखौलाय?
आं फान्थालखौ गोथाव मोनो जानायालाय आं माबाखौ थावसिन मोनो बे गोथांबो मोनाखै मोनजोबैबो बे मा होनो बेथि
ओ मोनजोबैखौ
औ
अ जानो गोथाव जायो बिदिया औ
जानो गोथाव मोनथारो बिदिखौ औ
बिदिखौ गोथाव जायो आरो गोथावलाय
औ
आं जानायालाय गोमोनखौ साबसिन मोजां मोनो। गोथाङा औ गोथाङा गोथांखौ उदै सानाय मोनो आङो थेवबो लोगोफोर फोरजों जाबाय बिदिनो
औ सायोथ' सानायालाय खायफा खायफा ना
औ गोमोनखौ जायोब्ला साया गोथांखौ जाहायोबा उदै सायो आंना अब्लाबो जानानै फैबाय लेंहरबाय हिसाबै ज' लोगोफोरजों जानाय नालाय इन्टारेस्ट मोनो
आंनाव साफेरबायाखै दा
अ अ आओमफ्राय अ ओमफ्राय फुल दालाय लानानै फैबाय गायनो
ए मा फुल दालाय लााबोदों
बिदिनो बिसिनावथ' मेर्ला फुल दं नालाय
औ औ
ओ गोमो असौ औ गलाब अशक ओमफ्राय गोजा अशक बेखौ गायनो होननानै लानानै फैदों आ
ए
दालाय
मा मा बिबार दं फालाय नोंथांमोननावलाय?
जोंनाव दा गेट फुल दङ ओमफ्राय औ बे लेखा फुला लेखा फुलखौ गेट गेटआवबो गायो नालाय
गेटफोरबो बुङो आरो दाथ' मानसिफ मालाय फिसा फिसा आराम टाबाव गायनानै लासै बेखौबो समायसोगारो
माबाखौ होनदों दा बे गेटाव गलाब खाालारनि गायना लायोदे जाव
औ औ औ
मान मानबायोसोना बियो
मानलायो ओमफ्राय बेखौ थटाबावबो ओ मा होनो बेखौ दालाय गायनानै बा खोलोमहोनानै गायनानै लायो टाबाव ओमफ्राय हास'बाय थायो हास'बाय थायोबा गाहायावनो बारो आरो दाना बार' मासया जाबाय नालाय बेखौ मानसिफ्रा गायसोगारो दा
ए
बै नोंथाङा हाइवेथिं थांफेराखै नामा?
थांखांबाय मानो थाङा जानो।
अ बेहायथ' बिराद मोजां मोजां ना बे पेपारफोरखौ
औ औ
समायसो गारो बारफुनाय समाव
औ
बयबो बेनिफ्रायनो दालायलाङो बा नार्सारिनिफ्राय बायनानैबो लायनानै गायो। गायसोगारो दाना गेट बुखौ बे पेपार बुखौ टाबाव
औ औ‌
दानफाय दानफाय हास' हास' होबाय नालाय फिसा फिसायावनो बारबाय दाना।
औ
गेटाव गायबालाय गेट साजों मानला होनानै बारहोयो आरो बेहायबो समायना नुयो।
औ
उम
समायनााव नुयो आरो नुनायालाय।
मोजां नुयो
सोब बिबारखौनो मोजां मोनो आं।
मोनसेबो बिबारखौनो बासिनो हायाना।
औ औ
नोंथाङा आंनाव दासान्दि- फुजा होनो नांगौ
औ
नआव ओंखायनो गोजा गोजा गल गोजा ज'बा गलाब जबा साद रं जबा
औ
आरो माबा ओमफ्राय गोमो गोमो दाउ गोमो। बेखौ मा होनोथाय बेनि नामखौ मिथिलायलाङा बे दङ।
माबाया बे मा होनोथाय बिखौ
आं बेनो औ औ नामखौ मिथिलायलांला गुफुर दावदै दङ-
औ
ओमफ्राय अरखिड दङ।
मा खालारनि फालाय?
गरखिदा
औ
माबा मा होनो सरगम सवरगमनि
सरगम माने माबायदिखौ होननो मोनलाय रङा सरगमा?
सवरगमा गोजाहां बायदि नुयो।
ओमफ्राय माबा दङ आरो खफ' फुल दं गय बिफाङाव औ
बे माबाया खाबथना होग्राया
औ औ औ बै माबायाबो अरखिदाबबो बिफांफ्राव खाबथारनानै होयो मानसिफ्रा खिन्थु आं टाबावसो गायदों
ओैबाबो थाङो ना बेयो थाबावबायबाबो
टाबाव गायबाबो थाङा हाजों खिन्थु थाङा बियो बे आहो ओहो माबाजों बेहाय होनांगौ हांगार होयो ओमफ्राय बे नालेंखल बिगुर होनानै गायनांगौ
ए
बे हाजों थैयो थैयोसो थाङा हायाव
बिफांफ्रावल' माबानांगौ आरो ना
औ औ बिफांफ्राव खााबथानानै होग्रा मालायनि सायाव माबा मा होनो आदार बोनानै लाग्रा होनो ना मा होनो बिदि बायदि बिफां जाबाय नालाय ओंखायनो बियो हायाव थाङा
औ दैया गलांजोबनांगौ आरो दै जमा जाबथाय थैयो आरो दै ओमफ्राय हा
बेहाय माबा थापफोरखौ फलंनानै
औ
हांगार होदो नालेंखर बिगुर होदो बेखौ होनानै गायनांगौ आरो बेखौ
थांगार बलाय
औ नङाबा थैलाङो हाजों गायोबा
औ औ
दामाबो दंसोगारो फुललाय दङ आंनाव दा दैज्लां नालाय ओंखायनो बारा मोजां बारनाय जाया
दैज्लाङाव
औ अखाजों बांखाजों आरो गायनाय माने बार' बार' मासिआ फुलखौसो गायनाय जादों नालाय आङो
औ औ
ओंखायनो थाजोबो बायनानै लाबोबाबबो
अर्किदाथ' गुसु जायगायावसो बांसिन जायोदां जानाया
जायो मोजां जथन' लायोबा बांद्राय सान्दुं दैायावबो माबा जाया जायखिजया एसे साया एसे औ एसे थान्दा जानांगौ आरो बारनोसैलायनाय आंना अरखिखा दा बिबार लाहां लाहां जानानै दङ लाहां लाहां माने बिबारानो लाखाबाय बारसिगोन आं बिराद मोजां मोनो बेखौ अरकिडखौ
बार बारफोर फैबाया
आं एसे होथेनाय जायगायावसो दोनदों
ए आरोना
औ बार बारा नांस'यै जायगायावसो एसे सान्दुं मोननाय एसे सायख्लुम मोननाय जायगायाव
औ
नङाबा रानजानो गियो आङो दाम दंना बियो
औ।
ओंखायनो रानजानो गिनानै जथ्न' लायो आं फास्स' गाहाम बिनाय जायो।
फासस' गाहाम हरथारो आरो ए
औ आरो बिबार बारखानाय माबा बै नार्जि माबाया फानफैग्राफ्रा
औ
बिसिनि बुरजा बुरजा बारखानायबा हाजार गाहाम पन्दद्रस' दुइ हाजार पसिसस' बेफोरबायदिनि दङ। दा आङो माने बिबार बारै समाव लाबोदों फिसा बेनो फासस' मोनो आरो बिबार बाराखैमोन बिबार बारखानायब्ला दामा बुरजाफोरा बि बथारोना ओंखायनो आं बिबार बारै समावनो लानानै फैनाय जादों।
थाङाबाथाय बिराद लस दंसै आरोना
बिराद लस जायो थाङाबाथाय
औ।
आरो बै दुइ हाजार फसिसस' गाहामनिया बुरजा बुरजा बिबार बारखानाय जायो आरो
एह उम
दाम दंसोगारथारो अरखिदा नायनोबो मोजां नुयोबो ना।
औ औ।
उम
दे होमबा नोंथां बिदिबालाय दोननोसै।
अ दे दोनसै नोंहा बहाबा थांनांगौ गोनां दं नामा?
हयाव मानसि खोदों न'आवनो
औ औ दे होमबा दोनथ'दो होमबा।
औ।